औ औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
औ आं दासान्दि फिथाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथ' आंबो मोजाङनो दं नों नोंथां गसाइनि अननायाव।
औ बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथाङा आंखौ कल खालामनायनि जाहोना मामोन आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आं नोंथांनोाव फन हरनायनि जाहोना आरो मेसें बोथोरनि बागै एसे
औ
औ नोंथां जोङो दैज्लां बोथोर होनब्ला फार्स्टावनो जोङो माइखौ माइग्लिखौ सोमनानै बस्था फाथोनि बस्थायाव सोमनानै जोङो हरसेबा हरनै दोननांगौ बेनि उनाव जोङो बोखांनांगौ बे बोखां बेनि उनाव जोङो माइग्लिखौ ओ हायाव दोननांगौ हायाव बखनानै दोननांगौ बस्थानिफ्राय लोगोस बिदिनो आरो जोङो थालिर बिलाइ बा थास बिलाइ गोदोर बेखौ खोबना होनाय जायो हरसेबा हरनैनि उनाव जिथा बेम ओह मायग माइग्लिया गाजा बेरो बे गाजा बेरनायनि उनाव जोङो बे माइग्लिखौ जोङो फोथाराव लांनानै जि फोथाराव जोङो फोगोन बे फोथारखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै ओह फोमोनना लानाय जायो हाखौ लोगोसेनो बे फोनखांनायनि उनाव जोङो ओह माइग्लिखौ जोङो गाजा बेरनाय माइग्लिखौ जोङो दुब्लियाव थांनानै ओह फोना होयो बिदिनो फोनायाव जों उम ओ बायदि हासारबो होयो आरो लोगोसे हासार होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओह मा दान मोनसे दान मोनसेनि उनाव बा दान मोनसे बारनानै जोंनिया बे माइया
औ
बे माइ खोथिया फोनाया जिथा गोजौ जायो होमबाना जों बे खोथियाखौ जों फुनानै ओह गायनाय जायो जेबां जोङो हालेवना लानाय फोथाराव जोङो बेखौ गायनाय जायो मोजाङै फोमोनना लानानै हाखौ लोगोसेनो जोङो माइ गायनायाव गोबां हासारबो होनाय जायो आरो जोङो बे दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां सुबुंखौ नुनो मोननाय जायो आलि दाननाय टेक्टर हालेवनाय मानसिफोरखौ
औ नंगौ नोथां थारैनो
माबायदिहाय माबायदि माइ गायनो नोंथाङ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां औ। ओह दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ ओह जोंना गिबियावनो माइ आबादखौ जोंङो जोंनि खुगायाव फैग्रोयो गिबियावनो। हेलौ।
औ नोंथां। औ नोंथां औ नोंथां खोनादों बिदिनो जोंङो दैज्लां बोथोराव अ माइ खौ गायनाय जायो लोगोसेनो जोंङो आरो गोबां आबाद बा जों गोबां मैगं थाइगं फोरबो गायनाय जायो
औ
जोंङो बिदिनो दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगंफोरा पथल लेस्रा भिन्दि आरो खुमब्रा बायदि जिंखा भल बायदि जोंङो गायनाय नुनो मोनो बेफोरखौ जोंङो फाननानै फाननानैबो जोंङो रां आरो लोगोसे जोंङो बेफोरखौ जानायबो जायो आरो ओ जों बे जिथा माइआ गोजौ जायो गोजौजाखांनानै जिथा माइ ओं ओंखारनो लायो बे माइ ओंखारनो लानायाव जोंङो हासार सारनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो लोगोसे माइआ जि जोंङो माइखौ हानानै माइखौ हानानै जोंङो दसे सानसे बा साननै रानहोनो थाखाय गारबोनाय जायो आथि थिसरनानै बिदिनो जोंङो जिथा माइ आरो रानो बे माइ हानाया रानो होमबाना जों नआव जायो खायफाया हारिदों होननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो मिसिंदों नानाय नुनो मोनो लोगोसे जों मिचिनदो नाखांनायनि उनाव जोंङो माइ मोनो जिगाब मोनो बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो लोगोसे जोंङो माइखौ न'आवबो जानो लाखिनाय जायो आरो जाय सुबुङा बांसिन बे सुबुङा माइ जायो
औ
बिदिनो जोंङो माइखौ उम माइखौ जोंङो माइ महरै मोननाय जायो बेफोर माइरंफोरखौ जोंना ओ फोरावबो होनाय जायो आरो लोगोसे फाननाय जायो
औ नंगौ
गायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' औ जोंना माइ गायनो थाखाय गिबियावनो माइस्लिनि गोनांथि जायो बे माइस्लिखौ बेवहाय जोंहा थांनाय बोसोरनि माइखौनो दोननानैहाय खोथिया महरै फोनानै होनाय जायो। बे खोथियाखौ जोंहा हाब्रुआव मोजाङै हालेव बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो सोमना लानाय जायो हरनैनि थाखाय। बेनिफ्राय बोखांनानैहाय दसे सम एबा हरसे सम राननो थाखाय एबा दैया सरननो थाखाय दोनो। बेनिफ्राय जोंहा उसुनदाफोराव बायदियावनो खोबना दोननानै फेननानै थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरदो खोबना दोनो। बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ फोथाराव हालेवनानै फोहैनाय जायो बेनिफ्रायनो जाहा बे
औ नोंथां।
माइखौ गायफि
औ नोंथां।
माइखौ गायनाय जायो। औ बिदिनो ओ जोंना दैज्लां आरो मेसें बोथोर होनोब्ला जोंना ओ दैज्लां बोथोराव बुहुद गोबां आबादखौनो मावनाय जायो नाथाय आङो मेसें बोथोरनि आबाद मावनायखौ एसे मोजांसिन नुहुरो।
औ नोंथां।
औ। मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोर समाव माबेबा समाव अखाया बांद्राय हानानै ओ आबादखौ गाज्रि खालामो, माबेबा समाव नांगौ समाव अखायानो गैया जानानै जोंना आबादखौ बिदिनो गाज्रि खालामो। नाथाय जोंना ओ मेसें बोथोरावबा ओ बिदि अखा हायोब्लाबो बारा हाया, बेनिखायनो जोंना आबादाबो बारा गाज्रि जाया बे आरो दैखौ नांगौ जाबाबो अखा हायाब्लाबो जोंनियाहाय ओ दंग' एबा फोथार दंग' एबा ओ माबेबा जाम्फैफोरनिफ्राय जोंना ओ सारनानै होनो हायो। बिदिनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा गोबां ओ खस्थ' जायो फरायसाफ्राबो फसालिफोराव थांनो ओ अखा हानाय मानाय बिदिनो गोबां खस्थ' जायोना दै बायदिसिना जानानै नाथाय जोंना मेसें बोथोराव ओ फरायसाफोराबो ओम फरायसालियाव बिदि खस्थ' बायदिसिना जानायखौ जोङो बारा नुनो मोना आरो लोगोसे जोंना आरो लोगोसे जोंना दैज्लां बोथोराव गोबां ओ थाम्फै बायदिसिना जानानै ओ बायजोफोराव दसेबो जनो हायै जायो नाथाय जोंना बेसें बोथोराव बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ।
थारैनो जोङो नुहुरनाय बायदि मेसें बोथोरा मोजां। जोङो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगंबो गायनो हायो लोगोसे आरो जोङो दैज्लां बोथ ओम मेसें बोथोराव जोङो ओ बेसर फोनो हायो बेसर मो लाइ -लाफा बायदि मैगं आलुफोरखौबो जोङो गायनाय जायो। लोगोसेनो जोङो बेसरखौ फेरेदनानै जोङो थाव मोनो थाव गुबै महरै मोननाय जायो। बे थावफोरखौ जोङो बिदिनो गला बा हाथाय बाजार फोरावबो फान्नो लांनाय नुनो मोनो आरो लोगोसे ओ बे बेसरसाग्लिफोरखौबो जों हासार महरैबो बाहायनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा ओ मेसें बोथ बोथोरनि ओ फारसे मा मा ओ मैगं बा मा मा मेसें बोथोराव आबाद मावो बे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंना बिदिनो हाय मेसें बोथोराव ओ बेसर मुला बिदिनो ओ लाइ -लाफाखौबो मेसें बोथोरावनो फोनाय जायो बिदिनो जोंना गोबां ओ लेस्रा बायदिसिनाखौबोथ' ओ जेनेबा दाना दानि दानि मुगायाव मोननै बोथोरावबो जाग्रा बिदिखौ नु मोनबाय बिदिनो लोगोसे जोंना मेसें बोथोराव गम बायदिसिना गोबां आबादखौनो मावनो हायो आरो दानि मुगायाव। बिदिनो आङो मेसें बोथोरनि आबादखौ बांसिन मोजां मोनो होननानै औ जोंना दैज्लां बोथोरावबा माइ गायनायफोरावबो बायदिसिना अखा अखा गोसा एबा मालाबा अखा गैयैनि जााहोनाव जोंहा माइफोरखौबो गायनो हाया। नाथाय जोंहा मेसें बोथोरावहाय बिदि जाया मेसें बोथोरावहाय अखायाबो बारा हाया, बेनि थाखायनो जोंहा मेसें बोथोरनि आबादखौ गायनो हायो आरो अखा नांगौ जाबाबोथ' जोंहा दै सारनाय बायदिसिना दानि मुगायाव गोबां आगजु ओंखारबाय बेजोंनो जोंहा बिदिनो मेसें बोथोरावबो आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो होननानै आङो साननानै मोनो। बिदिनो जोंना दैज्लां बोथोरावबो औ। बोथोरावबो मेसें बोथोरावबो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं सानना मोनो नोंथां।
आरो नोंगौ नोंथां। नोंथां जोंना दा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर मिथियै बाथ्राखौ मिथिनाय बेजों लोगोसे गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो नोंथांजों मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोनथों।